खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनादों औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ औ नोंथाङा मा
आं दा जिरायना दंथ'यो नोंथां। एसे गुबुन जायगायाव माने थाराव जिरायना दंथ'यो।
आं नोंथांजों ओ फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां। रायलायजागोन दे नोंथां।
औ। स' आं दिनै रायजलायनाय टपिक जाहैबाय दंफां -लाइफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो ओ माबोरै माबा जोथोन लानांगौ बेनि बागै रायलायनाय नोंथां। बेयावनो बुंनो सानो जेनेबा औ गिबियावनो आं बुंनो सानबाय जेनेबा दंफां- लाइफांखौ गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। थियो होननानै आं सानो मानोना ओ गोदो जेनेबा दानि दिनावहाय जेनेबा बोथोरनि सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनदों आरोना बे दंफां लाइफांनि थाखायनो। जेनेबा जादों होनना आं सानो औ। जेनेबा ओ सम मथे अखा नागिरबा मोना बेबायदि जालांनो हमनायखौ नुनो मोन दों। औ औ अ दंफां लाइफांखौ जोङो मोजाङै जोथोन लाना गायनांगौ। जेरैहाय ओ सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो ओब बांद्राय हायाबाबो फांसे फांसेबाबो गायलांनांगौ होनना आं सानो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे दंफां लाइफांनि मादावनो ओ खायसे खायसेखौ फरेस्टफोरावबो नुयो जेनेबा। ओ ओ जायनि दंफांनि लाइफांफोरा बे सेन गोसासिन। बेफोरखौ फरेस एरियियाव नुयो लोगोसेनो जोंफोरनियावबो दङ जेनेबा फिसा फिसा जेनेबा औ। न'खरफोराव थानाय जेनेबा थाइजौ खान्थाल बेफोरबोथ' जोंनो फिथाइबो होयो औ लोगोसे ओ बन जानोबो बन होबाय जेनेबा ओ आजिखालिथ' गेस ओंखारबाय थेवब्लाबो अरनि संनाय ओंखामा गोथावसिन जायो नालाय ओंखाम ओंख्रिया स' बननिफ्रायबो संजायो बनजोंबो।
औ नंगौ नोंथां।
मोननाय गोदोर दंफांफोर खौ जोङो तात महरै मोनो जेनेबा खात बानायनो मोनो न' न' हानोद थाखाय लोगोसे फाननोबो मोनबाय। ओ बेबादिनो गोबां औ हेफाजाब होयो आरोना जोंफोरखौ दंफां लाइफाङा।
औ नंगौ नोंथां।
औ। स' बेफोरनि बागै नोंथाङा
औ।
फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नों थां ओ दंफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे ओ बुस्थु बा बेसाद आरोन दंफां लाइफां गैयाब्ला जों मानस सिया थांना थानो खुबिदा जागोन। आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला जिब जुनारफोराबो थांना थानो उसुबिदा जागोन। आरो दं फां लाइफां गैयिनि जाहोनाव बा दंफां लाइफाङा जोबस्रांलांनायनि जा जोंनिया बोथोरफोरा सोलायनो हमदों दुंथाया बारिनो हमदों बांद्राय जानो हमदों अखा नांगौ समाव अखाखौ मोना जादों। नङा ओमबा नोंथां? बेबायदिनो दंफांफोरनिफ्राय जों गोबां ओ उम मोननो हायो दंफांनिफ्राय जों गोबां बुस्थु जोंनि जिउ थांना थानाय जिउ खुंनायाव गोबां बेसादारि बुथ थु बाहायो बेफोरो गासिबो दं। दंफांजों बानायनाय बेनिखायनो दंफांखौ जोङो गोबां माने जोंनि ओ हां लानायाव बाहाय हां लानायाव जि मोननाय गेस अक्सिजेन गेसखौ जों मोननायनि अनगायैबो जों गोबां थांना था नायाव बेसनारि मुवाफोरखौ जोङो नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोनो जेबै ओ बायदिसिना ओ उन्दुनाय बिसना बा खामफ्लाय जिरायनो थाखाय सि मासि टेबोल देक्स बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो जोङो जोंनि मा होनना बुङो गोबां बेबायदिनो न' लुनायफोरावबो दंफांनि काट बेफोरखौ बाहायो बेखायनो दंफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार हार दंफांनिफ्राय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि न'फोराव दंफांफोरखौ जों हानायमानि गायनांगौ गायोब्ला जोंनि न'नि सोरगिदिं आभावाफ्राबो मोजाङै थायो मोजां दंफांनिफ्रायनो दंफां थायोब्ला बारहावाफ्राबो गुसु सिदोम बार फैयो आरो बेफोर बारफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद गोजोन मोजां दंफां महरखौ आं बुहुमाव ओरैबायदि जे बुहुमानो दंफांजों साग्लोबसारनाय बा दंफांजों साग्लोबसारनाय मोनसे सोमखोर मोजां मोनसे महर बेखायनो दंफांखौ आं सानो दानालासिनो जों दंफांखौ हानायमानि गायनांगौ जोंनि आबहावायाबो जोङो आहावायाबो रैखाथि मोनगोन जोंबो जोंनि जिउआबो रैखाथि मोनगोन दंफां थायोब्लासो बेनिखायनो दंफांखौ दंफाङा खोब माने इम्परटेन्ट मोनसे बुस्थु आरो।
नङा होनबा नोंथां अब्ला नोंथाङा मा मा दंफांनि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नोंथाङा मा मा दंफांखौ मिथिगोन नों मिथिगोन ना नोंथां?
जोंनि हानि जेनेबा न'खर न'खरफोर थानाय दंफांनि बागै बुंग्रोनोसै
औ
औ बेफोर जाबाय थाइजौ खान्थाल फमा ओ गाम्बारि बे‌ फोरो जायैबाय ओ लकेल बा न'खर न'खर गायनो हायो बेफोरखौ गायो लोगोसेनो ओ दो मानो फरेस्ट एरियाफोराव गायनायफोरा जाहैबाय साल सिगुन गाम्बारि तितासाप बायदि बायदि। गोबां बेफोरो गोबां बेसेन लायो आरोना बेफोरखौ बायनो थांब्ला गोबां
औ नंगौ नोंथां
गामिफोरनि जेनेबा थाइजौ खान्थाल बेफोरोबो फानजायो थेवब्लाबो एसे खम आरो जायखौ जोङो बन सुनो थाखायल' बाहायनो हायो नालाय बेफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
औ काद जाया नालाय जेनेबा थाइजौ खानथाला बारा इसिबां जाया नालाय
औ नंगौ नोंथां
ओमफाय जोंनो बु दंफां लाइफाङा जेनेबा नोंथां बुंलांनाय बादि ओ जों मानसिनो अक्सिजेन होयो होनना अ ओ दों मानसिया हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद खोबो बे बफां लायफाङानो सोनानै लायो ओ बेनि ओंखायनो जोंना बिफां लाइफाङा दंफां लाइफांआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि दं दा गोलोम बोथोराव ओ जोंनो बार होयो आरो देनांनि थाखा खाय साया होयो ओ बिदिनो ओ गोबां हेफाजाब होयो आरो बेबादिनो औ जोंना गामि फोरावहाय दंफां लाइफां थानायनि थाखाय जायगाया ओ गुसु आरो थाजिम आरो नुनो मोनो लोगोसे टाउनफोराव बेबायदि दंफां लाइफां बांद्राय नुयि थाखायनो ओ नोगोरफोराव ओ बिदुङाबो गोबां जानायनि जाहोनाव बेवहाय मानसिफोरनि थांना थानायखौ गोबां खस्थ'नो मोनो आरो नोंथां। अ बेबायदि नोंथाङा एसे बुंना हानो नामा नोंथाङाबो गामिनि दिफारेन्ट सा दा माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा नुदों
थ' गोबां बिफां लाइफां थायो दा गामिनि बिफां लाइफां थानायखायनो गामिनि बारहावाफ्राबो जोबोद माने मोजां नाथाय टाउनफोराव बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव आं सानो ओ गोबां माने दुंथायनि दुंथायाव दुंथायनि गेजेराव थावरिना थानो गोनां जायो। साया मोननो हाया आरो बारहावा फोरखौबो एसे फाराग नुनो मोनो जेनबा टाउनफ्रावथ' गोबां गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो बार गुबुंलेफोरखौ उखुन्दै ओंखारनाय गारि मथर बांद्राय सालायो नालाय आरो मानसिफोरनि गोबां माने बेसादफोरखौ गारनाय जेराव मेरावनो बेफोरनो सेवलाङो बाहायनो रोङा बेफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय जों गामि फ्राव जोङो माने मोनसे मिथिंगाजों साग्लोबना थानायखायनो गामिनि बारहावाया मोजाङै थायो आरो। दा बेबायदिनो जोंनि गामिफ्राव गोबां बिफां लाइफां दङ। आरो बिफां लाइफाङानो जोंनि ओ जोबोद माने गोनांथि नालाय इम्पर्टेनसिन नालाय बेनिखायनो बिफां लाइफांखौबो गोबां दासिमबो गायबाय दङ मानसिफ्रा गोबां गायो गोबां बेबाय दिनो फानसेयाव फांसेब्लाबो गोबां बेबायदिनो गायनायखौ नुनो मोनो सोरबा बिफां लाइफांनिनो बागान बानायदों बागिसा बिफां लाइफांनि फाननो थाखाय बिफां लाइफां देरब्ला सोरबा बेबायदिनो मोजाङै गायदों जोथोन लादों बेबायदिखौबो नुनो मोनो आरो जोंनि गामिफ्राव।
उम जोंना ओ जेनेबा दा कलकारानानिफ्राय ओंखारनाय आरो दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय थङाफोरखौबो बे बिफां लाइफांफोरानो नानै लायोबा बोनानै साफा खालामो। आं सानो आरोना नोंथां नङाब्ला जेनेबा जोंनि बारहावाया गाज्रि जागोन जाबा बे गैयाब्ला बेबायदिनो बयबो बे बिफां-लाइफांखौ दानहोबाय थायोब्ला ओ सान सम बेफोरनिफ्राय जेनेबा बारग'नो हानाय नङा आरोना जेनेबा बेबायदि ओ दा जि गोदान गोदान साइन्टिफिकेलि ओ साइन्टिसफोरा दिहुनगासिनो दङ जेनेबा ओ गोदान गोदान आदबजों गोदान गोदान मोनगासिनो थां जाहोनाव आबहावायाबो गुबुंले जानाय खौ नुनो मोनो जेनेबा गारि मथरनिफ्रायबों ओंखार नाय अ थाङाफोरा बेफोरनिफ्रायबो गोबां प्रब्लेम होयो आरो‌ ना बिफां लाइफां गैयामोनब्ला होगौमोन।
औ नंगौ नोंथां
औ।
अब्ला नोंथां समा जाबाय जोंनिया
औ दे औ एगस्ट्रा
औ दे नोंथां
औ